हेल
औ हेल नोंथां खोनादों ना
खोनादों
औ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
दासान्दि ओरैनो दं एसे फुंनि सिखारनानै फुङाव सिखारनानै ओरैनो दायो नै वर्ल्ड कप जागासिनो ना फिफा बेखौनो एसे नाय दोंमोन आरो
औ ओ नोंथां ओ नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों बर'नि नाफाम बाथोननि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हायो नोंथां
औ नाफाम बाथोन होनोब्लाथ बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां नाफाम बाथोनखौ जोङो जानानै मोजां मोनो उम नाफाम नाफाम बाथोननि सोमोन्दै जोङो नोंथाङा एसे सावरायनानै होदो
औ दे नोंथाङा फोरमायदो इदिबा नाफाम बाथोननि सोमोन्दै नोंथाङा जि मोनथियो
औ दे बिदिब्ला आङो नाफाम बाथोनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनोसै नाफाम बाथोन होनोब्ला जोङो ना फाम बाथोनखौ बेबाय ना ना ना गोथां जिखुनु हाथायाव बा बाजार हाथाय एबा बाजारफोराव बायनानै लाबोनानै जोङो मा नाखौ सुनानै ओ फोरानो आरो नोंथां
नंगौ
फोननानै जोङो बेबायदिनो ओ थास जायखौ जोङो ओ नआवबो मोनो आरो हाग्रायावबो मोनो हायो आरो ना नोंथां थास गोसोमखौ जोङो थास गोसोमनि देन्थाखौ हानानै जोङो मा सान्दुंयाव फोरानो आरो नोंथां बेबायदिनो मा ज जोङो नाखौबो जोङो सुनानै फोरानबाय आरो बेबायदिनो थासखौबो जोङो हानानै जोङो थासनि देथाखौ फोरानो फोराननानै जोङो मा खालामो ओ दिंखि एबा उवालाव होनानै मा गुन्दै खालामो आरो नोंथां गुन्दै औ आथिखालावथ जोङो बेबायदि दिंखि बा उवालाव नुनो देनायखौ जोङो नुनो मोननाया एसे खमसै आरो नों नोंथां बेबायदिनो आथिखालाव गोबां आथिखालाव बिगियानारि मुगा नालाय नोंथां गोबां मिसिनारि मेसिनबो ओंखारबाय नोंथां बेफोर बेफोरबायदि गुन्दै खालामनो हानाय बेबायदिनो जोङो आथिखालनि सुबुंफोरखौ मा बेबायदि मेसिनावबो बेबायदि जेरै मिक्सार मेसिनफोरावबो जोङो मा गुन्दै खालामनानै नाफाम बाथोनखौ बानायनायखौ नुनो मोनदोंसै आरो नोंथां बेबायदिनो गोदो गोदायनि सुबुंफोराबो सुबुंफोरा मा नाफाम बाथोनखौ उवाल एबा दिंखियावबो दिंखियाव देरनानै गोबां सुबुङानो नाफाम बाथोनखौ बानायनायखौ नु नुबोदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ ओ बेबायदिनो उवाल एबा मिसिनाव जोङो देनानै गुन्दै खालामनानै मा भयामाव सोना दोनो आरो नोंथां बेबायदिनो सोनानै जोङो मााबेखौ ओ स बेबायदिनो ओ मांखोसे बा मांखोनायनि उनाव जोङो जा जानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो ना नाफाम बाथोनखौ बानायो आरो नोंथां ओ नाफाम बाथोन होनोब्ला जोङो ओ गोबां सुबुंफोरानो मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो नाफाम बाथोनजों ओ ओ ओंखाम जानोबा जोंना ओंखामा मा खबरसे माबा बारा हाबो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो ना नाफाम बाथोनखौ गोबां बेफार फालांगि खालामनोबो हायो नङा होमबा बेबायदिनो जोङो गोजान गोजान जायगायावबो मा नाफाम बाथोन न'आवनो बानायनानै गोजान जायगायावबो जों फानहरनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोन बानायनानैबो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदोंसै आथिखालाव बेबायदि उम बिदिनो जोङो जोंनि गामि ओनसोल सोलावल' नङा बेबायदिनो जोङो गामि ओनसोलनि अनगायैबो जोङो मा ओ बेबायदिनो टाउन सहरफोरावबो नाफाम बाथोनखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो रां आर्जिनानै मा गावबा गावनि न'खरखौ सुंथानो हायैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा नोंथां औ बे अ बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ बे जोंनि बर' सुबुंफोरखौबोल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जों बानायनाय जों नुनो मोनदों जे आथिखालाव गोदोनि सुबुंफोरा मा ओ बेबायदिनो गोदोनि गोदोनि सुबुंफोरा नाफाम बाथोनखौ बेबायदिनो बानायनानै गोजान गोजान जायगायाव फानहरनो हानाय खाबु गैयामोन आरो गोदो नोंथां बेबायदिनो ओआथिखालाव ओ गोबां गोबां खाबु ओंखारबाय जों गोजान गोजान जायगायावबो गारि मथरजों गोजान गोजान जायगायाव जोङो बेफार खालामनो हायो आरो ना नाफाम बाथोनखौ नोंथाङा नाफाम बाथोननि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होनो हागोन ना
औ आं जि नुदों बा आं गावआबो एसे नाफाम बाथोनखौ जानो मोजां मोनो नोंथाङाथ' गासैबो बाथ्राखौनो नोंथाङा फोरमायखाबाय
औ नंगौ
ओरैनो जोंनि ओनसोलावहा जाबायदि नाफाम बाथोनखौ बारायनाय जायोबा जोंहा न'आव माबोरै बानायो आं बेखौ एसे नोंथांनि सिगाव फोरमायनोसै दा नाफाम बाथोनखौ माबोरै जों सङो बा बानायो होमबा नोंथाङाथ' नाफाम बानायनायनि गासिबो खोथाखौ बुंखाबाय नालाय आं दा जों माबारै संना जायो बेखौल' बुंनोसै
नंगौ नंगौ
दा जों नाफाम बाथोनखौ जोंदि औवानि हासुङाव सोना दोनो बांसिनानो गोदोनि गोदोनि आबै आबौ मोनाथ' बेबायदिनो फोरोंबोदों नालाय औवानि हासुङाव बेखौ खाथबनानै बा थालिर बिलाइ नङाबा माबाफोर बिलाइफोरजों जों खाथबनानै बेखौ बार हाबनो हायि बायदि खालामना दोननांगौ आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा आथिखालावथ' जों औवा हासुंजोंबो नुयो आरो मालाबा सोरबा बे प्लास्टिकनि बथल बा बयाम फोरावबो सोना दोननायखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय बेखौ दिहुननानै नोंथाङा बेसेबां जानो हायो आरो माने ला खौथ' बांद्रायबो जानो हायाना एसे जाबानो मोजां नांगोन
औ
औ बेखायनो बेखौ एसे दिहुनदो जेसां ओ नोंथाङा माबोरै जानो हानाय बायदि बा साबेसे मानसिया जागोन बेबायदि नायनानै बाथोनसो नालाय एसे दिहुननानै ओमफ्राय बेखौ सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु फोरखौ देनानै सामब्राम गोजा हानानै थावजों एसे एवग्रोनांगौ आरो
औ नंगौ
थावजों एवनायनि उनाव नाफामखौ होदो होनानै एवदो एसे दै होदो ओमफ्राय दै होनानै एसे गोदौ होनांगौ बेनि उनावहा हालदि संख्रि
उम नंगौ नोंथां ओ नोंथां नोंथांनि बुंनायानो थारैनो सैथो ओ नोंथाङा नोंथांनि न'खरावबो नाफाम बाथानोनखौ बानायो नामा नोंथां
नंगौ नंगौ आंबो आं गावाबो बानायनो रोंगौ नाफाम मोनजायैया गोबाव थारसै आङो आं सासे मादैनियाव बिहरदो आरो ना गाबोन बा संफोरो बिथांमोना फैगोन होनदों ओरै फैनानै जोंनियाव ओ होलांगोन आरो नाफामखौ
नंगौ
औ नाफामा मा एसे गोजाम जाबाय होनदों बिसोरनि न'निया ओ जाबाय खोमा ओ द' दानसो जाबाय खोमा। गोथाव जाथारगोन बादि सानदों आङो आं बेखौनो नेगासिनो दायो। बिथाङा जुदि फैयोब्ला आं एकदम सिगाङावनो बानायग्रा जागोन आं बानायनाया ओरैनो नों नोंथांनो एसे सिगाव फोरमायबाय जेरै बेखौ दै गोदौ होनानै दैजों उनाव ओ जोबथायाव खारदै एसे होनांगौ। इसेल' बांद्रायबो नङा इसेल' होनांगौ आरो खारदैखौ। अब्लानिया मोजाङानो मोजां जायो खारदै होनाय उनावहा गोदौ होबाय ओमफ्रायब ओमफ्राय दैया रानलांजोबनायनि उनावहा गंगार दुन्दिया नङाबा जिखुनु बे दुन्दिया बेफोरखौ होजायो आरो ना होनानै गोबा मोजाङै उनाव मेरिनेट खालामना मिक्स खालामनानै उनाव बेखौ खामफोरजों नङाबा जौ जोंबो मोजां
नंगौ नंगौ
एसे जौजों सोला जानो जौ गिलाससे लोंनो मोजां नाङो। औ मोजां औ नाथाय थाब फेयोनो
औ नाफामा औ औ खोनादों गोदोनिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो जौजों नाफाहाम जायोबा ओ थाब जौ फेयो होननायबो जों गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों। अ औ नं गौ ओ बे बादिनो नाफाम फामबाथाना जोंनि बर'आव मोनसे मुंदांखा मुंदांखा मा होनो जाग्रा ना बाथोन आरोना नोंथां औ बेखौ जानानै गासिबो सुबुङानो मोजां मोनो नङा होमबा गासैबो सुबुङानो जानानै मोजां मोनो नाफाम बाथोन होना थ' जोंनि बर' समाजाव बेबायदिनो गोबां गोबां सुबुंफोरानो जानानै मोजां मोनो बेबायदिनो नाफाम बाथोना नाफाम बाथोन नाफाम बाथोन थोनसनखौ बानायनानै जोंनि बर' सुबुंफोराबो गोबां जिउ खांनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा
बेबादिथ' दासिम नुनो मोनाखै नाथाय इयुनाव जों बेखौबो नाफामखौ फाननानै बेखौनो फालांगि खालामनो हानायखौ जों राहाखौ नुनो मोनदों आरो दायो मानोना नाफामा जोंहा भारात सरखार जों गनायथि मोनबाय जि आइ टेक मोनखाबाय बेखायनो जों बेखौ खौ दायो फालांगिबो खालामनो हायो आरो बेखौ फालांगि खामनो थाखाय एफ एस ए आइ होनना बुङो फुड सिकिउरिटि अथ'रिटि बे मोनसे थायो औ बे बेनिफ्राय गनायथि मोनदोंबा जों बेखौ बेफार फालांगि खालामनो हासिगोन आरो
औ औ हायो हायो
गुबुन गुबुन हादोरावबो जों बेखौ हर‌ नो हागोन फानहरनो हागोन औ नङाबा अनलाइन दा आजिखालिथ' अनलाइनसो जायो गोबां अनलाइनबो जों अरदार हर हरनो हागोन औ दिलिभारि बिदि हरनो हागोन गोन आरो जेरै ओइ नागाफोरनि आख'निखो खोनादों नोंथाङा जेरै नागाफोरनि आ खनियाबो बेबायदिनो दायो गोबां बिथांमोनहा फालांगि खालामगासिनो बेखौ बथल फिसा फिसायावहा बिदिनो ओ सेजौ ग्राम बा नैजौ ग्रामनि बथल बानायो बे बथलावहाय दाम बिदिनो सेजौ ग्रामनिया बिदिनो सेजौ रां बा नैजौ ग्रामनिया नैजौ रां बेबायदिहै बिथांमोना अनलाइनबो फानहरो बा जिखुनु दखानफोर गलाफोर थायो नङा जेरै ओरैबादि एगजिबिसनफोर दिन्थिफुंनाय जायोना मालाबा सोरखारनि औ बेफोरावबो बिथांमोननि दखान बा गला लागायनाय नुनो मोनो जों ओमफाय बेखौबो बिथांमोना फानो आरो ना बथलाव सुनानै दा बेफोरबायदिनो जोंबो जोंनि नाफामखौ जों बेबायदिनो फालांगि खामनो हागोन होननानै आं सानो आरो औ बेबायदिनो जोंहा दानि जुगनि बा दानि आथिखालनि ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदिनो जों गसंथनो हागोन बेबायदि
नोंगौ औ औ औ औ थारैनो सैथो ओ बेबायदिनो जोङो ना फामखौ जोङो मा ओ बर'नि अनगायैबो जों गुबुन हारिखौबो जोङो नाफामखौ बानायनानै जानायखौ आथिखालाव जों नुनो मोनदोंसै आरोना नोंथां। अ नोंथां जोंना ओ समा समाबोथ जानानै फैबाय उम बिदिब्ला जोङो औ दोन थ लायनोसै नामा जोंनि रायलायनायखौ औ
दे दोनथबाय इदिबा।